खुलुमबाय नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
जाङैनो दङ नोंथाङालाय माब्रै दं?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। जों दा दैज्लांनि बागै सा सावरायनि नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
गोन दैज्लां बोथोराथ' जोंनि नै दा दैज्लां बोथोरानो सोलिगासिनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ दा जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव मोनसे उम एसे गोब्राबबो जायो।
औ नंगौ।
एसे मोजांबो जायो आरो जोंनि दैज्लां बोथोराव जोङो जों गामियारि ओनसोलाव थाग्रा सुबुं नालाय। जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोब्राब खामानि ओं खारो आरो बेजों लोगोसे बिफोरखौ मावनानैबो जों गोजोननाय मोनो आरोे मोन होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोल फोराव जोंनि ओ जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जानो थाखाय जोंनो
औ नोंगौ। आदार नांगौ जायो औ नंगौ।
आय आदार दिहुननायनि खामानि मावनांगौ जायो आरो जों दैज्लां
औ नंगौ। औ।
अ अ थारैनो दा बेयाव हाय जों दैज्लां बोथोराव ओ आबाद मावनाय जायो ओ बेहाय आबाद मावनायाव जोंहा गोब ब्राब नाजाने मावनांगौ जायो आरो बेनिनो सान फा सानफा समफ्रा थाङो आरो। औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ दैज्लां बोथोरा बारो। आरो नोंथाङा माबा सोंबावनो?
औ दं नोंथां जोङो मा-मा माइखौ दैज्लां बोथोराव गायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो फोरमायनो हागोन आंबो मानोना जोंयो खोनादों आं मानोना जों न' खरावबो माने ओ बेफोरबाय दि आबाद बा माइफोर गायो नालाय ओ जोंनि जायगायाव जोङो बांसिनैनो ओ जानो थाखाय रनजित माइ ओ जोसा आ माइब्रा बेफोरखौ फिथा जानो थाखा आय जोसाखौ ओंखाम जानायावबो आरो फिथा जानायावबो बाय यनाय जायो ओ बैफोर माइ
औ नंगौ ।
बाय दाना ओ गोनोखोआ गारिब जुगाव माने गोदान गोदान बा बायदि रोखोमनि माइफोरबो जोङो नुनो मोन दों दा ओ जेरै सत्तुर पसात्तुर होननाय मोनसे माइ बिदा आन बुङो ओ नुनो मोन दों दा जोंहा जोंहा न'आवै आथ मावनायाव जोंहा ओ जानो थाखाय रनजित माइ आरो जोसा माइरा बे माइ फेला जोंहाबो ओ फोनाय जादों ओ खोथिया फोनायदों औ आरो नोंहा माबा सोनो
आरो नोंथां बेफोर-बेफोरनिफाय मा मा फिथा फिथा सौनानै जानो हायो जोङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना?
ओ थारैनो फोरमायनो हागोन जोङो जों दैज्लां बोथोराव जे माइ गायबाय जास्ट आ आरो माइब्रा बे माइफोरनि फ्राय जोङो फिथा दिहुननो हायो नोङा होमबा
औ नोंगो नोंथां
औ दा जोङो ओम फिथायाव ओ जोङो जोसा माइरंनिफ्राय ओ लावदुम फिथा खालामना हायो आरो एनिफ्राय बा जोसा ओ माइब्रानिफ्राय जोंहा ओंखाम हमना आय आरो थावनि फिथा आरो एन्थाब फिथा ओम बेफोर फिथाफोर खौ जोङो बानायनो
औ औ नंगौ औ मिथिगौ नोंथां नोंथां ओमफ्राय बेफोर फिथा बानायनो थाखाय जों मा मा मावनांगो जायो
फिथा मावनो ओ फिथा बानायनो थाखायथ' जोंहा गिबियावनो जोङो माइरंखौ लाग्रोनांगौ जाब बाय माइरंखौ जोङो मा रो खोमनि फिथा जानो जेरै एन्थाब फिथा बा एन्थाबनि थाखाय जों माइब्रा माइरं आरो ओ लावदुम फिथाब बा जोसा माइ बेनि मादावनो आङो जायखिजाया मोनसे ए फिथानि बागै नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो दा जोंहा ओम लावदुम फिथा ओ होनोब्ला लावदुम फिथाया जाबाय जोंनि एसे गिदिर गिदिर, दुलुर महरनि जायो आरो खायफाफोरा जोंनिया एसे ओ फिसा फिसा दा बेफोरखौ दो खोबग्रा खुरै बा नालेंखलनि जि थख्रा बे फोरजोंबो खालामनाय जायो दाथ' बेखौ गोबां रो खोमैनो दानि गोदान जुगनि सुबुंफोरा बै फिसा फिसा साहा लोंग्रा ओ ओं जि खाब बे जोंबो फिसा फिसायै दिहुननाय जायो बे हा थाय बाजाराव ओ गोबां सुबुंनो गोरलैयैनो ओम फाननो हानाय बायदि फालांगि खालामनो हानाय बायदि आरो गोदोनि दिनाव थ' जोंहा आबै आबौनि समाव फिथा लावदुमखौ जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला दे गिदिर खेबसेनो, ओं माने खिरखाजों माइरं सुग्रा खिरखाजों खनसेयावनो गिदिर, गिदिर सावोमोननो बेवहाय जोङो, ओ बे जोसा माइरंखौ सोमना, नै गुन्दै खालामनानै ओ बे दौ उम सिनि संख्रै जायखिजाया रोखोमनि थावनाय जाय ओरैबायदि गोसोयै जानो लुबैयो सिनिजों बुङोब्ला सिनि औ औ आरो बेवहाय जोङो नालेंखर गुन्दै खालामनानै बे औ होनानै, खौ जोङो
औ
औ औ थारैनो ओं बेखौ जों दै खफ'आव गावबा गाव गोसो बायदि बि गिदिर बा फिसा महर खालामनानै। दा बे बे फिथाइयाथ' जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां गोग्गो। बेवहाय जेब्बो ओ रा सायनारि मु उम जेबो मुलि फोर बाहायनाय जाया बेबाय भिटामिन बायदिसिना रोखोमनि रासायारि होनाय जाया बेवहाय गावनो गाव जे बेवहाय ओ गुनफोर दङ माइरंनिफ्राय बा नालेंखलनिफ्राय बा सिबिं बेफोरनिफ्राय जि गुन बेनिफ्रायनो जोङो बिनि गोग्गो ओं माने ओं माबाखौ मोननाय जायो आरो
जे औ आरो नोंथां दानि दैज्लांखौ साबसिन मोनोना आगोलनि दैज्लांखौ साबसिन मोनोमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
दैज्लां बोथोरखौ होनोब्लाथ' दानि जुगाव जोंनिया दैज्लां बोथोराव बुङो ब्लाबो दैज्लांआव जोंनियाव अखा हानांगौ बैफोरबाय दि जायोमोन। नङा होमबा? दा गोदो गोदाय जोंनिया दैज्लां बोथोरोबा बां ना बां मोनो दैफोरा बुरलाब ओमफ्रायो बे जों एसे ओ बिफां लाइफांफोराबो साफा जायो आबादफोरखौबो गोरलैयै मोजाङै मोननो हायो। ना बादि रोखोमनिजों गोबां मोननो हायो। औ खायदा दानि जुगाव जोंहा बैफोरबायदि समा गैला। दानि जुगाव दैज्लां बोथोर होनो अखानि बिबाङा खम जाय आरो दैज्लां बोथोर बायदिखौ मोनला । लोगोसे दैज्लां बोथोरावनो खरान जाबाय रानस्रि दावाय आबाद फोरखौबो मोजां मोननो हाला। बेनि थाखाय आं गोद गोदोनि दैज्लांखौ साबसिन मोनो आरो बे
आरो नोंथां जोङो खोथियाखौ माबोरै फैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो फोरमायनो हागोन नोंथां खोथिया औ आं ओ फैयो होनोब्ला जोङो जोंनि न'खरावबो फोबाय थानाय जायो हिसाबै आं बेखौ खोन्थानो सान खोन्थानो स सानदों खोथियाखौ जोंहा जोंनि जे गिबियाव दिहुनखांनाय माइ माइफ्राय बेखौ जोङो ओ गोबाव माने फैगोन बोसोराव गायनो थाखाय बेनि फिथाइखौ जोङो माइज्लि मुङै बेखौ जोङो दोनथ' नाय जायो बे माइ बेखौनो जोङो दैज्लां बोथोर सफैब्ला नाथाय दैयाव
औ
बोरै आथि खांनानै बेखौ औ इसे गाजा बेरहोनो थाखाय थालिर बिलायफोरजों खोबनानै मोजाङै गा होयो बेनिफ्राय जोङो जोंनि फोथार खौ ओम एवनानै बेखौ मोनहोनाय लायो आरो बे जोंदि माइ फोनानै गाजा बेरहोना फोथाराव फोनानै बेनिफ्राय जों खोथिया दिहुननाय जायो आरो
औ औ नोंथां माइखौ फोनो थाखाय औ नोंथां
दैज्लांआवथ' बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो ना
औ जायो नोंथां जेरै जोङो खोथिया फोनो नागिरबाथाय जोङो हालेवग्रोना लानांगौ हासार होनांगौ गोबोरखि होनांगौ बेफोरो जाबाय
औ औ
ओ गोनांथिसिन बिनिफ्रायसो जोङो खोथियाखौ फोनो हायो
औ थारैनो नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबादफोर मावनाय जायो दा दैज्लां बोथोराव
दैज्लां बोथोरावथ' बिदिनो जिंखा लेस्रा भिन्दि बायदिसिना गायनाय जायो आरो खुमब्रा गायनाय जायो आरो दैज्लां बोथोर बुङोब्लाथ' जों गायनाय फुनायानो बांसिन
औ औ औ
जोंनि ओनसोलाव नङा बेलेग ओनसोलावबो
दा ओ नोंथांनि दे नोंथांनि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोराव अखानि बिबांङा खम ना गोबां जानानै दं
अ नो हाया बहाबा रानस्राव जायो जेनेबा बहाबा अखायानो बारा जायो दै बाना जायो न' बुखारलाङो दैज्लां होनबाथ' बि फोरो गासैनियावबो जाखायो दनै
औ औ थारैनो जायो जोंनिथिंबो अखानि बिबांङा दा एसे मोजांङैनो दंथ'यो दैफोरा एसे एसे नांगौ बायदि मोननानै दोनथ'यो
औ दैज्लां होनोबाथ' जोंङो गोबां बिबांनियानो दङ नाथाय जोनङो दैज्लाङाव बहाबा अखा मोना बहाबा खोथियाफोरानो खामसाम जोबो आरो माइ गायनो हाया जायो जोंङो जोबोद खस्थ जायो दैज्लां बुंङोब्ला औ नोंथाङा एसे
दाना सोरनि हो
औ
ओ नांगौ बेबो एसे बे बोसोरनि दैज्लांङा एसे अखा अखानि बिबांजों गोरोबनाय जागोन ने
औ।
दे दानिया जोंहा समबो जाबाय। माय नोंथांजों दैलां बोथोरनि फारसे रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा गोजोन।
औ दे नोंथां मालाबा सम मोनबा हरगोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।
औ।
औ दे। गोजोननाय थाबाय।